औ नोंथां।
औ हेलौ खोनादोंना नोंथां? औ हेलौ औ खोनादों।
औ औ दिनै जों रायलायनो लानाय आयदायानो जाबाय माने सुबुं अनजिमा बांनाय खोनाबाय ना?
औ औ खोनादों।
नोंथाङा। बुंग्रोनो हागोन नामा फंनैसो बाथ्रा बिनि सायाव माबाफोर?
ओं सुबुं अनजिमा बांनाय ना सुबुं अनजिमा बां नाय होनोब्लाथ' दिनै जों गासैबो मोनथिदों ओ दिनै जोंनि भारतावल' नङा गोबां गुबु गुबुन हादरावबो बेबायादि सुबुं अनजिमाया बांदों ओ सु बुं अनजिमाया मानो थाखाय बांदों होननानै होनोब्ला जों नायनांगोन ओ ओम गोदो गोदाय समाव बेबायदि गोबां सुबुं अनजिमाफोरा गैयामोन। नाथाय ओ दानि समावहा बेबादिनो गोदोनि फ्रायनो जुगजों जुग बेबायदि जाबोबाय थानायलाय दानि समाव सुबुं अनजिमाया गोबां जाबाय ओ दिनै मानो थाखाय सुबुं अनजिमा बांदों होननानै होनोब्ला ओ जोंहा बेबायदि गोबां ओ दिनै जों नायनो थाङोब्ला ओ जों बेयाव थाखानाय बा जायगायाव थानाय थागिबिफोरनि थाखायल' सुबुं अनजिमा बांदों होननानै होनजाया दिनै जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि जायगायाव बेबायदि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सुबुंफोरा।
जायफोरा दाबसे उम जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे औ। जायफोरा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायोबा हान्थियो बिसोरो फैनानै बेयावहा अराय समनि थाखाय थाफैदों ओ बेनि थाखायबो गोबां बेबायदि सुबुं अनजिमाया बांदों। आरो नायनो थांबावो। अब्ला जों नुनो मोनगोन दिनै ओ सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोना मोनसे। मोनसे समावहा जोंनि सुबुंफोरा गोबां बेबायदिनो गथ' गथायाइफोरफोरखौ खाङोमोन। बा न'रसेयावनो जोङो नायनो थाङोब्ला गोदोनि समावहा। नुनो मोनगोन बेबदििनो साबा सयजोन सातजोन गोबां बेबायदि गथ'फोरखौ खाङोमोन। जेराव जोंनि सुबुं अनजिमाया बांलांदों आरो बेबायदिनो जोङो बेबायदि सुबुं अनजिमा बां बांनानै मा मा खहा जादों होननानै बुंङोब्ला जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय दिनै ओ जोंनि गेजेराव हा गोबां खहा जादों जों गासैबो मिथिगौ। जोंनि भारत हादर हादराबो बेबायदि सुबुं अनजिमाखौ खमायनायनि थांखिफोरखौ लागासिनो आरो भारत हादराल' नङा गुबुन गुबुन हादराबो बेबायदि जोंनि सुबुं अनजिमाखौ खमायनायनि बा उम माबायदि समानै लाखिनांगौ बे बेनि फारसे गोबां ओ
थांखिफोरखौ लादों ओ जों नायनो। थाङोब्ला नुनो मोनगोन माबायदि सुबुं अनजिमा बांनाया जोंनि गेजेरावहा खैफोद खोख्लैदों बा ओ हेंथा जादों दिनै जोंनि
बुहुमानो बा जोंनि गासै बुहुमावनो थानाय ओ जायगा फोरा सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय ओ दुंखावनाय जायखौ इंलिसाव बुंनाय जायो। ग्लबेल वार्मिं बेबायदि सोमजि होयो मानो थाखाय सोमजिदों होननानै होनोब्ला सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय नो सोमजिदों जेराव दिनै जोंनि सुबुंफोरा थानो थाखाय बा न'फोर लुनो थाखाय बेबादि हाग्रा बंग्राफोरफोरखौ फोजोबस्रांदों अरनबारिफोरफोरखौ दानस्रांदों। बेनि थाखाय जोंनि बिफां लाइफांफोरा खमायलांदों आरो बेबायदि जोंनि गेजेरावहा ओ बेबादि आबहावाया दुंखावनाय सोमजिदों बेनि थाखाय गोबां बेबायदि उम जोंनि गेजेरावहा बेराम आजारफोरबो जादों होननानै जों बुंनो नांगोन मानो होनब्ला ओ जोंनि गेजेरावहा बेबायदि बांद्राय सुबुं अनजिमाया बाङोब्ला ओ दुंखावनाय बेजोंबो जोङो थानो हाया जायो आरो बेजोंनो लोगोसे बायदि बायदि रोखोमनि बेरामफोर मानो थाखाय थाखाय बेराम सोरजिदों सोमजिदों होननानै होनोब्ला जों जेब्ला सुबुं अनजिमा मोनसे जायगायावहा जुदि बिफां लाइफां दाावमा दाउसा जिब जुनारफोरनिख्रुइ बांसिन सुबुं जायोब्ला बे ओनसोला बा बे जायगाया गोबां ओ बेबायदि मैला सोमजियो जेराव दिनै जोंनि सुबुंफोरा जानाय लोंनाय बेबायदि मुवा बेसादफोर बाहायनाया बारा जानायखाय बेबायदिनो दाखोर दाला बायदिसिनाजों बेबायदि बुंफबनानै मैला जायो बेफोरनि गेजेरजोंबो दिनै जोंनि सुबुंफोरा बेरामनि गेजेरजों सैनो गोनां जादों गुबुन गुबुन बेरामफोर जादों ओ आं बेबादि होननानै सानो नोंथाङा। नोंथाङा फोरमायनो हागोन।
औ। आं भारतनि सुबुं अनजिमा बांनायनि बागै बुंनोसै अब्ला।?
औ।
औ। भारताव सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनानो जाबाय आंनि साननाय बायदिब्ला माने गुबुन- गुबुन हादरनिफ्राय माने कान्ट्रिनिफ्राय माने आयेन बेरेखायै सिमा बारबोनानै थाफैनाय आरो जेन'बा माइग्रेटस माइग्रेन्टसआव फैनाय बेबायदिनो जेरै बुंनो थाङोबा खाथि -खालानि हादरनि सुबुंफ्रा माने थानो थाखाय बा बिसोरनि बै हादराव माने। एसेबां फेसिलिटिसफ्रा मोनथायफोरखौ मोनैनि जाहोनाव गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै माने बिसोरो हा लाहैयो आरो थाहैयो बिदिनो।
औ
बेफोरखौ माने इमिग्रेन्स होननानै बुंङो आरो गुबुन दाबसे जायगायाव गुबुन दाबसे जायगा लाहैनायखौ दा बुंनो थाङोब्ला, सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय सोमजिनाय माने प्रब्लेमसफोरा जाबाय जेनेबा अभार पपुलेसना अभार पपुलेसननि माबा प्रब्लेमसफोरा जाबाय ओ आबहावाया गुबुंले जायै नङा होमबा? ओमफाय अभार क्राउडेड माने बांद्राय दावरावसिन जायो ओमफाय थानो थाखाय जायगा गैया ‌। ओमफ्राय बिदिनो दैनि थाखाय गुबुंले जायो दैयाबो गुबुंले जायो। बेबायदिनो गोबां प्रब्लेमसफोर जायो आरो। गुबुन -गुबुन जायगानिफ्राय थाफैनानै जेन'बा बै माने अरिजिनेल थागिबिफोरा माने दिस्टार्ब मोना आरो थानो थाखाय जायगानि एसे खस्थ' -खस्थ' जों नुहुरनाय जायो दा जों जेरै आसामखौ बुंङोब्ला माने आसामाबो मोनसे समाव माने एसेबां बिदि पपुलेसन गोनां स्टेट नङामोन जाय बै समाव माने ओ बिनि थागिबि अरिजिनेल इनहेबिटेन्स जेनेबा ट्राइबेल्सफोरनिफोराल'सो जेनेबा थायोमोन आरो आसामाव बांसिन। जेब्लानिफ्राय माने बेबायदि ब्रिटिशफोरा गुबुन -गुबुन जायगानिफ्राय माने लेबारसफोरखौ लानानै फैदोंमोन खामानि मावग्रा बागानाव। दा बिसोरनि थाखायबो गोबां पपुलेसना बारिनो हमदों आरो आसामाव ओमफ्राय माने ओरै जाहैबाय गुबुन- गुबुन जेरै बांलादेश बेफोरबायदि जायगानिफ्राय फैयो थाफैयो। आसामफोराव जेनेबा आयेन बेरेखायै सिमा बारबोनानै। बेनि थाखाय सुबुं अनजिमाया गोबां बांनो हमदों आरो जोंनि आसामावबो। अब्ला बेैफोरबायदि मा होनो प्रब्लेमसफोरखौ होबथानो थाखाय जेनेबा बेबायदि आयेन बेरेखा सिमा बारहोनाय सिमा बारनानै फैनाय सुबुंफोरखौ होबथानो थाखाय माने आसाम सरकाराबो गोबां नाजाबोदों। आरो थिनहरफिनदोंबो माखासे। नाथाय दा समाव माने गोबां जों ओ बरडार कनफ्लेक्सफोरखौबो नुदों आरो। औ दा जेरै मा होनो। उम। थानो थाखाय। न' लुनो थाखाय जेन'बा गोबां दंफां -लाइफांफोरखौ माने मानसि दानफायदों आरो जेन'बा स्रां खालामदों जायनि थाख जायनि थाखाय मा होनो माने थासारि जेनेबा बुहुमनि दुंहावा बांसिनदों आरो
ओमफ्राय बेखौ माने गासै सुबुंफोरानो फेस खालामदों आरो बे प्रब्लेमखौहाय जेरै गरमा बांदोंमफ्राय अखा हानायनि बिबाङा खमिदों जायगा रनस्राव बेफोरबायदिनो आरो म अभारुेसनि गासै जाहोनफोरा बे बेफोरनो जादों आरो औ। नोंथांनि बायदिब्ला जेन'बा बेफोरबायदि अभार पपुलेसनखौ जेनेबा होबथानो थाखाय मा खालामनांगौ सरखारा
आंनि बादिब्ला मानेथ' बेबायादि सरकारा गोबां प्लान्सफोरखौ बानायदों भारुेसनखौ होबथानो थाखाय दिनै जोङो मोनथिनानै मोन बेबदि जोङो पपुलेसनखौो होबथानो थाखाय बा फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसन बेबायदि मोजां खालामलांनो थाखाय दिनै सरखारारा बेबायदि रुलसफोरखौ बानायनो हमदों मा रुल्स होननानै होनोब्ला दिनै जोङो गोबां समाव नुनो मोनो गोदोनि समाव आं जेरै दैहै बुंबोबाय गोदोनि समाव बेबायाददिनो मोनसे न'खरावनो साबा सयजोन सा जोन बा स्नि जोन दाइनजोन बेबायदि गथ'फोरफोरखौ खाङोमोन ना नाथाय दानि समावब्ला बेबाददि अभार पपुलेसनखौ होबथानो थाखाय दिनै जोंनि सरकाराबो बेबायदि माखासे प्लान्सफोरखौ लादों बेफोर जाहैबाय जोंनि गेजेरावहा जाय मेरिद कापोल बा जायफोरा हाबा जानाय बिसोरो सानैनि बारा गथ'फोर खांनो मोना होननानै बेबायदि आयेनफोरखौ लादों। आरो आयेनफोर लाबावदों जे बाहेरनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरा जोंनि बे हादोराव बा हाद बेादर सायाव बेबायदि थानो थाखाय बेबायदि बिसोरनो जागा होनाय जाया होननानै बेबायदिनो मोजां थांखिफोरखौ सरकारा बेबायदि लादों जोंनि जिबायदि सुबुं अनजिमा बांनाय बेखौ दबथायनो थाखाय गोबां बेबादि जुदि आं आं सानो जुदि एसे सिगाङाव बा जोंनि सिगांनि जेनेरेसनावनो बे खामानिखौ जुदि स सका मावनाय मोनब्ला जानो हागौ दायो जोंनि बे आसाम हादरसायावबो गोबां बेबायदि अनजिमानि सुबुंफोरा बारायनाय नङामोन आरो जोङो बेबदि दुंखावनायफोरजों स जनो गोनां जानाय नङामोन दिनै जोङो बेबायदि हरखाबैथ' जोङो जोंनि बेबायदि सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथानो हानाय नङा नाथाय लाासैयैनो जों गाव गावनो बुजिलायनानै साननानै जोङो जोंनि गेजेरावहा बेबायदि सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथानांगोन म बादि होननानै होनोब्ला जों
बेबादि बुजिनांगोन जायफोरा बाहेरनिफ्राय फैनानै जोंनियावहा थाफैयो। बिसोरखो जोङोाय जायगा होनो हानाय नङाबा जोंनि सरकारा जायगा होखाया बिसोरनो आरो बेबादिनो जोङो बे सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय जिबायदि दुंखावनायफोरा सोमजिदों बेफोरनि थाखाय जोङो गोबां साननांगोन जोंनि न'खरफोराव बेबायदि बिफांफोरखौ गायनांगोन जों गामि ओनसोलाव नायोब्ला बेखौो जोङो खम नुनो मोनो नाथाय जेब्ला जोङो सोहोराव एबा नोगोराव थांगोन अब्ला जोङो गोबां बेबायदि दुंखावनायफोरखौ नुनो मोनो अब्ला जायफोरा नोगोराव थायो बिसोर बो बेबदिनो ओ आबहावानि थाखाय साननांगोन आरो बेबायदि बिफांफोरखौ गायनांगोन। अब्ला दिनै नों थांजों बेबादि सुबुं अनजिमा बांनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन बाय ओ दिनैनि सावरायनायखौ बेसेबांखिनथियाव ओम बेसेबांखिनियावनो दोनथ'नोसै होननानै
औ नंगौ नोंथांनिसिम जोबोद साबायखर बाव हरनाय जाबाय माने गोबां मोनथियै बाथ्राफोरखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो हाबाय। बेखायनो नोंथांनिसिम साबायखर बावहरबाय। गोजोन्थों दे।